हेल'
नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ अ नोंथाङा फ्रि दं दा दा
औ दं नोंथां
आङो ओरैनो जिरना दंथ'यो नोंथां
मा नोंथां औन
आंबो ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां औ खोनागासिनो
अ आंलै ओरैनो दं नोंथाङा मानबाव खालामदोंमोन
औ आङो नोंथांजों बे बर'नि माखासे फंसे सोदोबजों फिननाय होनाय बेफोरनि बागै रायज्लायनो होननानै कल खालायदोंमोन नोंथां
अ अ अ अ रायज्लायजागोन नोंां रायज्लायजागोन
औ
बै माबाफोरानो दा मा बुंगोन बेखौ जेनेबा बै गोदो बाहायनाय गोदोथ' दाबो बाहायो जेनेबा बांसिन बांसिनानो गोदो बाहायोमोन न आरोना।
औ औ।
औ।
नोंथाङाबो मिथिखाजोबो खोमा ना बिनि बागै?
आंथ' गासिखौबो मिथिजोबबाय बे आ मिथियो आरो
अ औ।
जेरै न'मा न'नि ओंखाम संग्रा खथा जेनेबा दाथ' गोबां खम जानाय नुबाय जेनेबा न'मा न' थानायखौ गोदोनि दिनाव नाथाय न'मा न' थाथारोमोन आरो बे न'मा न'नि ओंखाम संग्रा खथाखौ मा बुङो नोथाया बेखौ मिथियोमोन नामा?
मा होनदोंमोन नोंथां?
न'मा न'नि ओंखाम संग्रा खथा
अ बेखौ जोंनि बर' रावाव इसिं होननानै बुङो नोंथां इसिं।
औ औ इसिं बेनिफ्राय आरो बिदिनो दंबावोमोन। जेनेबा न'मा न'नि गेजेरनि खथा बेखौ मा बुंङो नोंथाङा मिथिया अ नोंथ
औ।
बेनिफ्राय जेनेबा बै माइ द माइ बेगर दोनग्रा न' बेखौ मा बुङो मिथिया नोंथाङा
औ मिथियो नोंथां बेखौ जोंनि बर' रावाव बाख्रि होन
औ बाख्रि नाथाय बे बाख्रियाबो आथिखालाव गोबां खम जालांनायखौ नुबायना नोंथां।
औ औ औ नोंथां
गोदोथ' माने जोंनि बर' गामि गोदोथ' माने जोंनि बर' गामिफोराव न'खरफ्रोमबो बाख्रिया थाखाथारोमोन आरो गाससिनावबो माइ बाख्रि दंमोन जेनेबा बाथौ सानजाहा थायोमोन दा नों बाख्रिया
औ बाथौनि सानजा औ नोंथां औ औ औ
बाख्रि थायोबा बर'खौ समायना होोमोन आरो न'खरखौबो माने ्रेनिंयोन जाहैबाय बाख्रि थुलांबा नि ज न
औ नोंथांाव गोदो जायनिनो
आथिखालावथ' बाख्रिखौनो नुनो मोनला गामि गंसेयाव सोरनावबा न न'खरबाफोरल'सो नुनो मोनगोनदां दा बायदियाव गामियाव बाख्रि थानायखौ
औ नोंथां बिदिनो। जोंनि गामियावबो गैयानो होनजायो। सोरनावबा सोरनावबाल' नुसै बाख्रिखौ। उ
बिदिनो न'आवथ' दंबावोमोन आरो गोदो माने गामिनिबो थाबावोम दांथाम बाख्रि
औ गामिनि औ रायजोनि गेजेरनि ज' मोनसे औ थायोमोन बिदि जोंनि गामियावबो दङमोन सिगां बिदि औ औ
रायजोफोरा माइ गायनानै माने बेयाव जमा दोनोमोन आरो
औ औ नोंथां औ।
बिदिनो माब्लाबाफोर रायजोआव फैसानि गोनांथिफोर जाब्ला सोरबा गामियाव माबाफोर थख दावख लैदोंबा माने रायजो मदद होनो थाखाय माने बे रायजोआ गायनानै माइ मोनला दोननायखौ बेखौ फाननानै दोननाय जों आरोनाव नोंथांमोननियावबो बिदि नामा
औ जोंनियावबो बिदिनोमोन नोंथां दा खिन्थु जोंनि गामियाव गैला बिदिया गेजेरनि बाख्रिया आरो रायजोनिया
औ
नोंथांमोननि गामियाव दङ नामा दाबो बिदिया
औ दङ दंनाया नोंथां दासिमबो दं जोंनि गामियाव बेनिफ्राय नोंथां बै जोलैनो दोननाय माइखौ मा बुङो नोंथाङा मिथिगौ नामा
अ मिथियो नोंथां औ जोलैनो दोननाय माइखौ माइज्लि होननानै बुङो नोंथां
औ नोंथां सैथो नोंथां सैथो
औ नोंथाङाबो मिथिखाजोबो ना बेफोरखौ
औ बिदिनो दं एसे एसे गोसोआव गासिखौबो गोसोआव गैला आरो बे बैराथि बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिगौ
औ नोंथां बे हाबायाव गय रानना होग्रा बेखौनो होनोमोन ना नोंथां
औ नोंथां जेनेबा हाबायाव गय रानना होग्रा हिनजाव आरो माने मा होनगोन बेखौ बिबान बानना लाबोनायफोरावबो फैफायो आरो बिसोर गय रानग्रा बा हाबा थिलियाव गय राननानै गासैबो जाहोग्रा बैराथि दङ आरो बिसोरखौ बेनिफ्राय नोंथाङा बे बिबान बानग्रा हौवाफोरखौ मा बुङो मिथियो नामा
बिबान बानग्रा हौवाफोरखौ बार लाम्फा होनोमोन
औ नोंथां बारलामफा बुंङो बेनिफ्राय बे बिबान बानग्रा हौवाया साबैसे थायोमोनथाय सानै ना स थाम दाय
सानै थायो नोंथां सानै
सानैयानो ना नोंथाङा बानफेरबाय नामा सोरनावबा बिबानफोर
आङो बानफेरनाय जायाखै नोंथां
औ आंबोथ' बानफेरनो आंबो बानफेरनो मोनाखै बाननाय नायनो लुगैदों आं माने बेनि बेखौ बिबान बानायाब्ला माबायदि मोनो बेनि ए मा होनगोन बेखौ आसार खान्थि बायदि लानो बिबानखौ बेखौ मिथिनो लुुबैना दं दासिमबो मिथिफेराखैबा खाबु मोनफेराखै आं बिबान बाननो
औ औ नोंथां एबार खाबु मोनोब्ला बाननानै नायनायदो नोंथाङाबो
औ जागोन ओरैनोथ' नुदों जेनेबा थिंख्लि सासेयाव जेनेबा मोननै थिंख्लिओ उनाव मोनसे सिगाङाव मोनसे बे गेजेराव औवा मोनसे बारद न
औ औ बिदिनो बानो नोंथां बेनिफ्राय औ बे औ मोनब्रै जायो बे थिंखि सिङाव मा मा लायो आं बेखौ मिथिया ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा मिथियो नामा
ओरैनोथ' ज जेनेबा आंनि फसिनायाव गय फाथै बेफोरखौ सोयो होनदों बेनिफ्राय सिनि गायखार
बेफोरखौ सोयो होनदों ओमफ्राय मा मा थोबावथाय बेखौ बांद्राय मिथिजोबा बिदिनो सोरखौबा सोरखौबा नुयो बे बिबान बारनाय थिंख्लिनि सेरावनो जेनेबा नाफोरबो हारायनानै बाननानै लांफानो नुदों आरो ना लाव बेफोरबायदिखौ
औ औ औ
जायगा लाना जायगा आलादा जायो नामाथाय जोंनाव बिदि नुदों आरो
औ जोंनिखिबो बिदियानो खोमदां नोंथां
औ आरो सोरनावबा सोरनावबा अमा खर'बो बाननाय होननाय खोनादोंाङा आरो लंगना नङाथाय
औ बबेबा बबेबा जायगायाव नुयो नोंथां औ नोंगौ
द
जायगा लाना जायगा जाह बे
औ औ ओइ नोंथाङाथ' खेराइखौ मिथिया नङा होमबा खेराइ
खेराइखौ मिथियो मिथिनायालाय नोंथां खिन्थु आङो दासिमबो खेराइ फुजा होनायखौ आंनि मेगनजों नुफेराखै
औ माने बेयो जाहैबाय गोदोनि गोजामसिन बर'नि धोरोम जाहैबाय बे खेराइ फुजाया गोदो औ फोरबो जाहैबाय बे गोदोनि बर'नि गोजामसिन बे खेराइ मोसा खेराइनि गाहाय एबा देरसिन गोरा बेखौ मा बुंुङो नोंथाङा मिथियो नामा
बेखौ दौदिनि होनो नोंथां दौदिनि
दौदिनिया बेखौसो बुङो नोंथांमाने खेराइनि देरसिन आइजोखौसो दौदिनि होननानै बुङो
अ अनो
माने बे दौजनाया जाहैबाय खेराइनि जेनेबा मोसायो बेयो
औ औ
फ थायोबो बिदिनो बेनि बे नङाबा फुजाबो जाया माने खेराइाया दौदिनि मोसानाय होननानै बुङ दौदिनि मोसायोब्लाथाय बेथज न आ आरोबाय जग थायो मोनाबिलि समाव मोसायोबा अखा थफ्ल' फुं सोरानजासिम जिराया माया मोसायो आरो
औ औ औ
खेराइ मोसानायाव गोबां मोसानाय दं आरो खामाव बाद ओखाराबो जानाय बिदिनो थुंग्रियाव माने गानानै मोसानाय नुबोयो बेङार जे
औ नोंथाङाों बिथांांनि मेगनजों नुखांबाय नामा खेराइ मोसानायखौ
औ बेखांबाय नोंथां
अ
जोबोर सोमोनांथाव बायदि जायो आरो बेफोरखौ नायोबाथाय गोदो सैत्य जुगनि आरो बेफोरो
औ नोंथांमोननि गामियावबो खेरायो नामा
औ औ नोंथां जोंना बे दासिमबो गोदोनियानो दं आरो जोंनाव। गामि दरथाम लोगो नांनानै जोबोद गिदिरै खेरे फुजा होनाय जायो दासिमबो। नोंथांमोननिथिं दंना गैया खेराइआ?
जोंनिथिंबो दङ नोंथां जोंनियावबो गामि दरब्रै दरबासोनि ज' लोगो नांनानै खेरायो। बोसोराव खनसे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दिनै बर'नि दोरोङारि बा गोदोनि मोनसे सोदोबजों फोरमायनाय रावफोरखौ नोंथांजों सावरायनो मोननानै
औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय माखासे आं मिथियि बाथ्रा बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दे होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायना। औ दे नोंथां।
बि